औ खुलुम गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बाउहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय
नोंथाङा माबोरै दं?
ओ आं मोजाङैनो दंथयो नोंथाङा माबोरै दङ?
आंबो मोजाङैनो दं। जों दाना मोनसे ओ उम टपिक लानानै सावरायनो सानदोंमोन ओ
माया जों दा नारजि अमानि सायाव रायलायनोसै नामा
औ औ जायो नारजि ओ नारजि अमाखौ नोंथांमोननिथिं माबादि सङो
नारजि अमाखौ जोंनिथिं गिबियावनो उम बे उम फाथोखौ खानानै फोरानो जोंनिथिं बेखौ फोरानो फोराननानै बे नारजिखौ खायसे खायसेयाव रुगारनानै लायो एसे एसे बा खायसेया दैजोंसे सोमहाबना
औ औ बे रुगारोबा मा जायो जेनेबा?
गोखाया इसे खारो उम बे गोखाया एसे खारोबा खायसे खायसे जानो हायिया जानो हानाय जायो।
औ
अ बेखायनो माने बेखौ एसे रुगारनानै लायो बेनि उनाव नारजि अमाखौ गोबां रोखोमनि जि गोबां रोखोमै जाजायो ना नाजोंबो जाजायो आरो गुबुन रोखोम बेबो जाजायो। नारजिजों अमाजों जानाय बेयाव गिबियावनो ओ एसे एसे सोमनानै लाबाय सोमना लानानै बेखौ खारदैजों एसे खारदै होनानै दै एसे होनानै अरदाबाव अर सुनानै माने बेखौ गोबावनो गोदौ हो नानै दोनगोन आरो बेखौ ओ अमाखौ होनो थाखाय बेखौ एसे एवफ्रामनानै लागोन। बा खायसेया एवफ्रामाबो जानो हागौ। माबायदि सङो एवफ्रामोबा एसे एवफ्रामना लाखांनायनि उनाव बेखौ ओ बे खादौजों ओ सान- सानानै होयो अब्ला बेयो रुइलांबाथाय संख्रि आरो खारदैखौ औ औ रुइलांबाथाय खारदै आरो संख्रिखौ होनानै बे अमा बेदरखौ हरो आरो बेनि उनाव एसे खोबहाब नानै गावनि नांगौ जखायै खारदै आरो संख्रिखौ होनानै दिखांब्लानो जायो आरो। नोंथांमोननि जों माबायदि सो खालामनाय जायो संनाय जायो।
जोंनि थिंजाय गिबियावनो नार्जिखौ फोरानग्रोनानै लानाय जोयो। जायो मोजाङैनो बेखौ फोरानग्रोनानै ओ संनो थाखाय सायनानै लाग्रोयो सायनानै बेनोव बै थाराखौ गारना लायो गारना लानानै बेखौ दैयाव गोबाव समनि थाखाय सोमनानै दोनो जाहाथे बियो गुरै जायो जायो बेनि थाखाय बेनिफ्राय ओ सोमना दोनखांनानै जेब्ला माने बे बिलाइआ बाहाय गुरै गुरै जायो अब्ला संनो थाखाय बेखौ ओ माने सुनानै लानाय जायो साफ- सुना लाखांनायनि उ उनाव ओ खारदै उम होनानै माबा रुइनो थाखाय दोनो दोननानै बेनि उनाव आरो अमाखौ गु बेलेग खावसेथिं माने गुबुन खावसेथिं ओ संनानै ला एवग्रोनानै लानाय जायो ने गुबुन गुबुन जाय गायाव एवग्राबो जानो हायो माने जोंना बिदि एल एवगोरनानै लायो एवगोरनानै लानानै बेथिं ओ नारजिखौ संगासिनो बेनिफ्राय रुइबाथाय बे ओ नार्जिया रुइखांनायनि उनाव सागनजों सानानै बे अमानि अमाखौ होनानै होन होनाय जायो बेफोरबायदिनो जोंनिया
औ औ उम बे उम बरफोरा नार्जिखौ बरनि ओ बयनिख्रुइबो हारिमुनि बा बरनि गोथावसिन खाजा होननानै साननाय जायो आरो जोंनिथिं
औ औ जोंनिथिंबो बेबायदिनो साननाय जायो ने गुबैयै बुंनो थांङोबा आंनिनो माने गुबैयै बुंजायो औ गोथावसि बे नोंनि औ नोंथाङा मोजां मोनगोन ना मोना?
ओ आंबो जोबोर मोजां मोनो जानानै आङो नारजि गोजाबाबो जानो हायो बेदर नङाबाबो
औ नारजिखौथ ओ माने सुनानै जेनेबा गोथाङैबो जायो थावजों पियासजों लागायनानैबो जायो गोथाव जायो होननानै बुङो औ
देहानि थाखाय जेबो खहाबो खालामा बे जाबाय औ ननि बारिनि बारियावनो मोननाय जेबो मेडिसिन होआलासिनो बानायनाय
औ जेबो थाया
नआवनो बानायनाय बेखायनो बियो देहानि थाखायबो जेबो खहा खालामा नालाय बेखायनो जोबोद मोजां मोनो आरो आरो बेखौ बरनि आंगोसिन होननानै सानना लानाय जायो
बेखायनो बरफोरा बेखौ जेरैबायदि गोथै गारनायफोरावबो बाहायनाय जायो
औ गोथै गारनायाव बाहायनाय जायो बेखौ नारजि अर जेनबा बे माने नारजि अगारनायनि गेजेरजों माने नों बे मानसिया जाय थैदोंमोन बे मानसिखौ माने दिनैनिफ्राय नागारबाय होननानै आरो जोंनि जोंनि माने नखरनि मानसि नंला होननानै
औ बे औ बेबायदि नारजि ओंख्रि संनायखौ आं गुबुन हारियाव दासिमबो माने मोजाङै संफेरनायखौ नुवाखै आरो दिनैसिम गुबुन हारिखौ जाफेरनायबो नुवाखै आरो आङो
औ आंथ आंबो सोरखौबा सोरखौबा नुदों बोरैबा जेनेबा हटेलफोराव थांबाथाय नुयो गुबुनफोरखौ बिदिनो
आंथ नुफेराखै मानो होनोबा बरआ जेसेबां संनो रोंगौ गुबुन हारिया बिदि संनो रोंनायखौ नुवाखै आरो आङो
औ औ बेनिफ्राय बे जेनेबा जोंनि हा
हेलौ
बिदि औ हेलौ खोनाया हेलौ
खोनादों बुं
माने बिदिनो जोंनि हारिया संनायखौ माने गुबुनाबो गोथाव जासिनो होननानै बेखौ बुङो आरो ना
अ औ आरो बेयाव मोनसे नोजोर होयोना जे नारजि ओंख्रियाव बांद्राय ओ सामब्राम हाइजें पियास आरो बानलु बांद्राय होनाय जाया
औ गोदोथ बिदि ओ बानलुफोरबो माने बानलु होनाय जाया बेनि उनाव पियास सामब्राम बेफोरबायदि होनाय जायामोन ना थाय आथिखालाव पियास सामब्राम होनाय जानाय खो नुनो मोनो आरो बेनि उनाव हालदैबो होआमोन गोदो नाथाय आथिखालाव हालदै खौ‌ होनाय नुनो मोनो
अ हालदै होयो नामा? जोंनि जोंनियाव बिदि हालदै होनाय नुवाखै नारजियाव अ।
बिदिनो
औ जोंनिथिं बिदि बांद्राय होनाय नुवाखै आङो मानो होनोबा जोंहा न'खराव बिदि बांद्राय सोलियाना।
औ औ जोंनिथिं बिदिनो बिदिनो गासैबो बिदिनो संनानै जायो। खायफा खायफायावथ' ओ जेनबा नारजिखौथ' संनाया आलादा आलादा जाखायो।
औ नारजि संनाया औ गासिबो आलदा आलदा जायो जेरैबायदि जोंनिथिं रुनानै नै गारगारो एसे बाबो गोखाखौ नों
जोंनिथिं बिदि रुगारनाय गैया। जेनेबा गुबुन आं बेलेग न'आवबो नुदो बिदि माने रुगारनानै गारनाय। रुगारना जोंनिया था आरो बिलाइ बिलाइखौ खायफा खायफा जायगायाव माने सेख्रेबनानै माने मिहि मिहि खालामनानै संनायखौ नुनो मोनो। नाथाय जोंनिया बेदि
अ आंबो बिदि संनाय खौ नुनो मोनदों मानो होनोब्ला बे बिदि मिहि मिहि सेख्रुबनानै संबोला जेबो खस्थ' जायाबाय दि नाङो आरो।
सागननि माने
सागंनि गोनांथियानोरे औ। ओरैनो सायावनो मोनलाङो।
ओं।
नाथाय बिदि संनायनि खुरै बिदि संनाया बांसिन मोजां जाङै जायो होननानै सानो। नो आरो आङो जेरैबायदि गिबियावनो ओ ओ एसे सोमहाबनानै लानो नाया
औ।
गासैनियाबो आलदा आलदा जायो। आरो बे फोरखौ उम खांख्रायजोंबो जानाय जायो जोंनिथिं।
औ जोंना बै फाथो बिलाइखौ गिबियावनो उम बानाय जानाय जायो। बेनिफ्राय नाजोंबो जानाय जायो।
औ नाजोंबो जानाय जायो औ जोंनिथिंबो ओरैनो एवनानैबो जायो खांख्रायजोंबो जायो नाजोंबो जायो।
उम नार्जिखौथ' ओ गोदोनि दिनाव सप्तासे गाहाम जायोमोन माने संनानै दोननानै।
औ औ जों जोंनिथिंबो जायो दा बो सप्तासे नङाबाबो साननै सानथामलासे दायो आरो।
जोंनाव सानसेल' जानाय जायो माने बासि जाबाथाय जोंना जानो नागि गिरा बिदि आरो।
अ माने बेखौ जेसेनो दोनो एसेनो थावनाया बाङो होननानै साननाय जायो आरो।
औ औ नाथाय बेफोरबादि फोथायनाया गैला आरो ना जोंनिथिं। गोमालांबाय।
माने जोंनि साइदआव जायो दाबो जेसेनो दोनो एसेनो गोथाव जायो जेसेनो दोनो माने जाफेरबासो मोनथियो आरो जायाबा बहा मोनथिनाया आरो।
औ औ बिदिनो जोंनिथिं जाफेराना दा। बेनिखायनो रावबो मिथिया बिदि खालामबा माने जायोना आइया बुङो माने बिदि ओ गोदोनि दिनाव माने जोंहानि जोंहा न'आव बिदि जायोमोन होननानै आंनो खिथायो आरो।
जोंहाबो दाबो जायो बिफोरबायदि नार्जि ओंखिस नार्जि ओंख्रि संङोब्ला माने ओंख्रिखौनो खुरैयाव लाया आरो खांसेयावसो लाखायो बारे सारायावसो माबा सोरियावसो लाखायो गामला गिदिरावसो।
जोंनाथ' बिदि नङा नंनाया
नाथाय बै कार्सफोराव होनायफोरा बेनि बिनिया जाद थेज जाखायो। कार्सआव माने जेबोला द'हा गारो बे सानखालिबो बे नार्जिखौ संनाय जायोना। नार्जि संनानै गासैनोबो रायजो फोरनो माने राननानै होनाय जायो।
औ औ होनाय जायो।
बेयावबो ओ बेखौबो नादोंबो संनाय नुयो माने ना गोरान जे थायो बे ना गोरान
अ अ औ ना गोरानजोंबो संनाय नुयो आंबो।
औ बेबो गो थाव जायो बेखायनो बेफोर ओंख्रिफोरा जि आइ टेग मोनजोबदों। जाहाते आरो बे नारजि ओंख्रिखौ आजिखालिनि दिनाव फालांगियारिबो खालामनो हमबाय। सुबुंफोरा
बे नारजिनिफ्रायनो ओ माने बिफांनिफ्रायनो दिरुंबोु बानायनाय
औ दे बानायनाय जायो।
उम
जोंना समाबो गैला।
औ औ। गोजोन्थों।
ओं गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ।
दे।